हेलौ
हेलौ उम दायो दावबायनि हिसाब गोसोजादों दावबायनाय मोन ने बेरायहैनाय दावबायनाय माने दावबायनाया दारागाव हाजोखौ सिनायो मोनना
मोनना
दारागाव हाजो कक्राझाराव दङ आरो नोंसोरनिथिं मा मा हाजो दोङो बुंना होदो
आ लोखनो हाजो
हा
आइ लाब इउ हाजो
अ आदसा आदसा जोंनिथिं फेरागन्दनि हाजो दोङो माजबातनि हाजो दोङो
अरुनाचलनि दोङो
माइब्रा हाजो दोङ अरुणाचल दङ नोङो दिनैसिम नोंथाङा बबे बबे जायगायाव थाबायफेरखो बा बेरायफेरखो
जेरावबो जायगायावनो बेरायफेराखै बैरखन्दयावल थांदों
आदसा आं थांबाय आं थांनायखो नोंथांनि सेराव खोनथा जागोन ना
औ खोन्थानो हागोन
आङो फार्स्टआवनो फार्स्ट माने आङो बिदिनो गोबाङावथ बेरायबाय आं थांनाय बोसोराव आं अरुणाचलाव थांदोंमोन आरो अरुणचलाव थांदोंमोन आरो बिदिनो सानथाम थानानै आं फैफिनदों
उ
आरो थांनाय समाव जोङो जोंनि आरनाइ बर हारिनि नेरसोन बेखौ जों गासैबो लांफादोंमोन आरो जों बेफोरखौ लानानैनो बिदि केमेराफोरखौ जों साफायनाय जादों उम आरो आरो आं नुदों गोबां समावनो जोंनि बर' सिख्लाफोरखौबो जेन बिदिनो दखना गाना लाफानो बिदिनो बेलेग गुबुनफोरनि जे बिदि गुबुन ड्रेसखौ गाननानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनदों स बेखोन बेखौ दायो नोंथाङा मा बुंनो सानो दखना गाननाया मोजां जागोन ना बेलेग बिदिनो लंपेन्टफोर गान्नायखौ नोंथाङा साबसिन मोनो
आंनिबाथ बिदि गोजान जायगायाव थांनायाव एसे मोजां माबाफोराव गाननाया जेबो नङा खिन्थु बिदि माबाफोर थांनाय गोजानाव थांनाय हाजो गोजौफोराव गाखोनाय बा मायाबा डिस्टार्ब जानायफोराव गाननाया गानिया जेबो नङा आरो आंनि मटे बा
औ आरो बिदिनो जोंनि लकेल एरियाफोरावबालाय बहाबा हाथाइ हाथाइ एबा बहाबा गुबुन जायगायाव प्रग्राम जानायफोराव
बेयावलाय जोंनि लकेल जायगायावलाय गाननांगौ
होम
खोनाया
आं रोंला रायलायनो
हेलौ अमा फिनायनिनो बुंदो दे
नों बुंदो दे
औ अमाखौ जेनेबा हाथायाव लायोथ' हाथाय हाथाय ना हाथाइ
हाथाय
हाथाय
हाथाय
हाथाय
थाइ हाथाय नङा हा थाय उम
हाथाय औ यं हाथायाव लायोथ' ओमफ्राय बिनि उनाव नआव लाबोयो उमअमाखौ लाबोनायनि उनाव जेन जोङो बिदिनो फिनानै दिनो आरो आदारखौ बिदिनो गुन्दै होयो आरो बेजों लोगोसे मा होनगोन बेफोर थास नोंथांनि मथेबा थास अमानि आदारनि लागै मोजां ना गाज्रि?
ओं मोजाङानो
मोजां ना
औ
आटस्च
ओमफ्राय आं मोनसे खौरां बुंनो सानदों जेन अमाखौ एनिटाइम खाना दोनबाय थानाया मोजां ना गाज्रि?
अमानि थाखाय मोजां नामा अमाखौ खाबाय दिननायानो
अमा फिसा अमा बिमाखौथ' खाना दोनबाय थानांगौ अमा फिसाखौ बिदिनो सानाव सानजौफु टाइमाव खनसेसो हगारना होनांगौ आरो
उम थिगानो एगारना होनांगौ ओमफ्राय आइदै मा होनगोन बेखौ अमाफोरा मालाबा बेमार जाबाला अमाखौ डक्टर लिंहरो ना मोनसे मुलिजों सोखानो हायो
डाक्टारथ डाक्टारथ'लेंहरफेराखै लिंहरनाया मोनसे स्फ्रायड स्फ्रे मुलि दङ आरो बेखौ सारना थायो
ओम ओम थिगानो
दा बुंगोन बे आं
मिनि नांआ
मिनिनाङा होमबा खोनाया नामा? हेलौ
ओम खोनायाखै?
उम ओम अ होमबा बेलेग थ बिग्रालायनो बिखौ हायाखैबा नोंथाङा
बेलेग मा टपिक दोङो दिहुन
दाउबायनाय दङो हा हाल जुंगाल दोङो आरो बिदिनो बैसागोफोर दोङो बैसागोनि रायलायनाय
आं
आरो खाथि बिहु दोङो
उम
हा
हो
मा होन्दों?
नेट गैया जेनेबा आगोलावलाय ट्रेक्टरफोर गैयै टाइमलाय नांगोलजोंनो खस्थ एवबोबायोना जोंनिया बरफोरा
औ
ओ खिन्थु दासो बिदिनो अनेक टेक्नलजि ओंखारफुनाय नांगोलफोर औ मानसिफोरा हरबाय नोंनि मथेबालाय नांगोला मोजां ना ट्रेक्टरा मोजां जायो बुंलाय
आंनि मतेबा ओम थाखा गोनांफोरनि थाखाय ट्रेक्टरा मोजां।
ओहो नों आंनि मथेबो गासिबो नांगोलानो मोजां
मोजां मोजां मोनलाय नांगोन गोलानो ओम
आमफ्राय माबा मा मा होननो नायगिरदोंमोन? बैसागु बैसागु बोथोराव माबायदि नाङो गोसोफोरखौ?
मोजां मोनो गोसोखो बैसागु बैसागु नाङो
बैसागु बैसागु जाबा नखर नखर थांनानै मेथाइ रोजाबहोयो
औ मोसाहोयो खाम जथा सिफुं लानानै उम
गासैबो जेनेबा आइजोफोराथ माइ गायोना ना हौवाफोराबो गायो?
हौवाफोरा हौवाफोरखौथ गायनाय नुफेराखै आं नुनाया जोंनिथिं।
उम ओमफ्राय जेब्ला माइ गायनाय टाइमाव माइसेंनिफ्राय ओइ ओंखारोना ना हाग्रा ओंखारो नालाय औ
उम
बे हाग्राखौ मोजां जागोन ना फुनाया मोजां जायो?
खोनाया
उम उम फुनाया मोजां जायोना थिगानो ओमफाय दा दैलां बोथोराव खोनादों?